हेलौ।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां मोजां
औ खोनादों।
औ मा मावदों।
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दा ओ सम थायोब्ला दसे सावरायनो हागोनना आंजों।
मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना मा बुंदों?
नोंथाङा ओ दायो आंजों दसे सावरायनो हागोन ना। खोनादोंना नोंथां औ औ।
औ खोनादों।
बिदिब्ला जोङो दिनै ओ ओ जे ओ गोदोनि सोलोंथाइनि थासारि आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि थासारियाव जेनेबा माबायदि सोलायनाय नुबोदों बा गोदोनि सोलोंथाइजों बा दानि सोलोंथाइनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव माबायदि ओ फारागफोर नुनो मोनदों बेफोरनि बागै नों नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ थ' बिबदिब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै नङा होनब्ला?
औ औ।
जोंहा गोदोनि सोलोंथाइनि बागै नाय- मोनथिनाय बायदि अब्लाथ' गोदो नि सुबुंफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खम सोलोंथाइ लायोमोन नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ
औ जोंनिया गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोबां गोबां -बां खस्थ' जायोमोन आरो जेरै बाय -दि सोलोंथाइ लानांगौ बेबायदि सुबिदाफोरखौ गोबां खम सुबुङानो मोनोमोन। नङा होनब्ला नोंथां? सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंना गोदोनियाव ओ बांसिनै हौवा मानसिफोरखौसो सोलोंथाइ लानो होयोमोन।
आरो गोबां सुबुङानो हिनजाव मानसिफोर सोलोंथाइ लानो न'निफ्राय ओंखारनो होआमोन। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नगौ।
ओ गोबां आइजो माहारिफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव ओ उनफिननानै दोनदोंमोन आरो।
औ नंगौ।
आरो ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' सोलोंथाइनि बागै इसेबां बेसेन गोसाखौनो सानामोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ। हेलौ हेल' खोनादोंना नोंथाङा आं रायलायनायखौ? हेलौ हेलौ